हेल' नोंथां।
हेल' नों
खोनादोना नोंथां?
औ नोंथां हेल'।
हेल' नोंथां।
औ नोंथा खोनादों। नोंथाङा खोनादों ना? हेल'। नोंथां हेल'। हेल' नोंथां।
खोनादों नोंथां औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां।
आंबो खोनादोंमोन दानो।
औ।
हेल'।
औ खोनादों नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां दिनै जोंङो एसे सावरायलायनोसै। औ दा नोंथांनि बायदिब्ला नोंथां दा जा फरायसाफोर बे फरायसाफोरनि मा होननानै सानो?
अ। नोंथां औ हागोन।
औ।
नोंथां आंनि बायदिब्ला फरायसाफ्रा फरायसाफोरनि खामानिया बहुद दङ माने गोबां दङ।
औ।
जोंहा दा सेथियावनो जादों आं एसे फोरमायनानै सानदों आरो ना आंनि नोजोराव माने जाखिनि फरायसानि खामानि माने बेफोरखौ। सेथियावनो दङ जोंहा फरायसाफोरा दुगैस्राब लोंस्राब माने दुगैस्रां दुगैस्रांनानै माने जाखिनि माने बियो स्कुलनि माखासे इउनिफर्म थायो बेफोरखौ माने साफा खालामना लानांगौ स्कुल थांनायनि सिगां। सानसे सिगां
साफा सुफा खालामनानै गावआ देलाय
औ औ।
आरो स्कुलाव जाखिनि माने फोरोंगिरिया जाखिनि फोरोङो जाखिनिखौ फोर रोङो जाखिखौ लिरहोयो बेखौ मोजाङै गोसो हरफिननानै माने माबा मोनसे हमवरख एबा लिरनो हरदोंब्ला न'निफ्राय लिरना लाबोनो होदोंब्ला बेफोरखौ फोरखौ मावनांगौ।
औ।
औ।
उम।
जाखिनि आरो माखासे थायो जि फरायसालियाव माबाफोर माने गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ बाहायनाङा बेफोरखौ बेफोरखौ मानिनानै लानांगौ।
औ।
आरो बहुद खामानि दं नोंथां हमना ला आरो। जोथोन लानांगौ बिमा बिफानि बारगा मा थांनाङा बेफोरखौ फोरों फरायसालियावहाय फोरोंनाय जायो नों नोंथां बेफोरखौ
औ औ।
जोंनि जा फरेस्ट
औ।
फरायसुला फरायसुलिफोरा बेफोरखौ मानिनानै आब्रुथियै जोहा मानिनो सोलिलांनांगोन आरो फरायसालियाव थाबोला माने जाहाथे माने आब्रुथि गैयि खालामनांङा आरो ना फराय साब फरायसालिखौ माने फरायसाफोरा आब्रुथि गैयै खालामनाङा माबा मोनस से मावनो होआखैबा बे गाज्रि खामानि हब्ला बेखौ बे फरायसाया माने गारनो नांगौ आरो जोंनि बे सुबुं माहारियावानो जाखिनि फरायसाफोर दं माने गोबाङानो गाव गावनि फोरोंगिरिनि खोथाफोरखौ मानिया आरो नोंथां माने मालाब बा फोरोंगिरिया न'आव थांनानै बेफोरखौ लिरना लाबो होनना बुङो। बेफोरखौ लिरनानै लाबोआ बेफोर जों गोबां गाज्रिनि खोथा नोंथां। माने जाखिनि फोरोंदों जाखिनि खौ माने न'आव लिरनानै लाबोनो होदों बेफोरखौ सासे फरायसाया मानि मा बेफोर खामानिखौ मावथारनांगौ? बेफोरखौ मावथारब्लासो बे इयुनावहाय सासे मोजां मानसि जानो हायो नोंथां। आरो गोबांङानो दङ नोंथां आंनि नोजोराव गोबां खोथा बुंनो दंबावोमोन होनना सानना लायो नाथाय आंनि खुगायाव फैयाखै नोंथां बेखायनो नोंथांनि नोजोराव फरायसाफोरा माबोरै जानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। दा नोंथां फरायसा बुङोब्लाथ' फरायसा सोदोबाथ' सोदोबल' नङा बेयाव गोबां गोथौ ओंथि हाबनानै दं फरायसा होनोब्ला। आं आंनि बायदिबा सासे फरायसा जानोब्ला गोबां गुन थानांगोन एबा बिसोरनि गोबां मावनांगौ हाबा थायो। आं गिबियावनो मोनथाम बा मोनब्रै गाहाय खामानिखौ खोन्थाग्रोनोसै नोंथां। गिबियावनो स ओ गिबियावनो नोंथां फरायसानि गाहाय मावनांगौ हाबायानो जाबाय फरायनाय ओ सम बायदियै फरायनांगौ। सम बायदियै फोरोंगिरिफोरा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो फोरोंगिरिफोरा क्लासाव जि फोरोंदों बा खथायाव जि फोरोंदों बेखौ मोजाङै मोजां गोसो होनानै बुजिना लानांगौ माबाफोर हायाखैबा सोंनानै लानांगौ। फरायनाय समाव लाजिनाय गिनाय बे मोननै सोदोबा थानो मोननाय नङा। माबा मोनसे बुजियाखै बेखौ फोरोंगिरिनिफ्राय सोंनांगौ। माबा मोनसे मोनथिनो लु लुबैदों फोरोंगिरिनिफ्राय सोंनानै लानांगौ। बे मोन बे गुना थानांगौ आरो नोंथां। ओ आरो लोगोसे जा हमवार्क हरदों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेफोर‌ हमवरक फोरखौबो मोजाङै मोजां बानायनानै लाबोनांगौ न' न' न'आव थांनानै मोजाङै फरायनांगौ सम बायदियै। बे आरो नोंथां आरो नै थियाव नोंथां आरो फरायसानि गाहाय मावनां जाबाय साब सिखोन थानाय दा साब सिखोन थानाय बुङोब्ला नोंथां ओ फरायसालियावल' नङा नोंथां ओ गावनि गाननाय जोमनाय जा इउनिफर्म न'आव जा गानो बा बायजोआव बहाबा थाङोब्ला जा गानो बेफोर साब सिखोन थानांगौ नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला आथिंनिफ्राय लानानै खर'सिम जा स्कुलनि इउनिफर्म गानो बियो साब सिखोन थानांगौ। ओ जुथा जुथाफोरखौ मोजाङै मोजां हुगारनांगौ साफा खालामनांगौ सानफ्रोमबो फरायसालियाव थांनायनि सिगां। बेसे हायो साफा थानांगौ साब सिखोन आरो लोगोसे खम खम बेसेननि गस्लाखोनो जोम। एबा लंपेन्टखोनो जोम नाथाय मा जानांगौ साबसि पेन गाननांगौ आरो नोंथां जानलामोनला- जानला मोनला गाननो नाङा जानला मोनला लेथ्रा मानो होनोब्ला मानसिया साब सिखोन थायोब्लासो नोंजों मानसिफोरजों एबा जाय मानसिया साफा थायो बेजोंसो मानसिफोरा रायज्लायनो लुबैयो नोंथां। जुदि बे सुबुंनिफ्राय मो-मोनामो एबा गाज्रि सेन फैयो बा गाज्रि मोनामनाय फैयो बेफोरबायदि सुबुंजों एसे मानसिफोरा गोजानाव थानो लुबैयो नोंथां। बेनिखायनो साब सिखोन थानाया नो गाहाय सानि मोनसे मावनांगौ हाबा आरो लोगोसे ओ गावल' साफा थाबानो जाया साब सिखोन थाबानो जाया गावनि फरायसालिखौबो साब सिखोन लाखिनांगौ। जानला मोनला ओ दाखोर दालाफोरखौ जानला मोनला जायगायाव गारनो नाङा मोजाङै डास्टबिनाव गारनांगौ। मोजाङै मोजां आरो लोगोसे न'फोरखौबो गावनि जा न' बेखौ साफा लाखिनांगौ गावनि फरायग्रा खथाखौ एबा बिजाबफोरखौ बा लेखाफोरखौ मोजाङै मोजां जाबनानै दोननांगौ टिबोलाव मोजाङै जाबोब्लासो एबा मोजाङै थायोब्लासो डिसिप्लिनाव लेखाफोरा अब्लानासो फरायनो गोसो जायो नोंथां। आरो थामथियाव जाबाय नोंथां आंनि बायदिब्ला फरायसानि गाहाय मावनांगौ हाबाया जाबाय ओ आखल आखु दानाय। मानो होनोब्ला फरायसा समावसो फरायसाफोरनि जा गाहाय आखल आखु दानाया जागायो जा माखासे फरायसालिया ओ मोनसे फरायसाफोरनि नैथि न'। ओ माखासे आखल आखुखौ बिमा बिफाया दाजोबनो हायाबो जानो हागौ बेखौ फरायसालियाव दायो। बा फोरोंगिरिफोरा दानो हायो माखासे आखल आखु बेखौ फरायसाफ्रा बिसिबां हायो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय सोलोंनानै लानांगौ। माबोरै रायज्लायनांगौ माबोरै फरायसा समावनो मानो होनब्ला बेफोर आखल आखुखौ बे समावनो सोलोङाब्ला जेब्ला देरगोन अब्ला बेफोर हुदाफोरखौ लाबोनो लाजिगोन एबा हुदाया गाज्रिबो जालांनो हागौ। मानो होनब्ला नोंथां ओ औवा- औवा गोरलैखौ
औ।
औवाखौ गोरलैयावसो फेदेमनो हायो बोरायोब्ला एसे बायलांनोबो हागौ बियो। ओंखायनो उन्दै समावनो गियान लाखानाया मोजाङै मोजां आखल आखु सोलोंनाया फरायसानि गाहाय मावनांगौ हाबा आरो नोंथां।
बेनिफ्राय नोंथां आंङो मोनसे बाथ्रा सोंबावनो नागिरदों नोंथांखौ। जा फरायसाफोर बिसोरो जा ससियेल मिडिया बाहायनाय ओ बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोजां ना गाज्रि नोंथाङा मा बुंनो सानदों।
औ नंगौ नोंथां आं नुनो मोनदों दि दा जाखिनि माने दिन एबा सान सोलिबाय दं बेयाव माने बांसिन जाखिनि सोलिबाय थादों माने गामि एरियायाव बेफोर बांसिन बेफोरनि थाखायनो फैदों नोंथां। माने बैफोर जा ससियेल मिडिया बेखौ बाहायनायनि थाखायनो माखासे माखासे फरायसाफोरा एबा माखासे जा फरायसुला - फरायसुलिफोरा माने माखासे मोजां लामाथिं थांदों माखासे मा गाज्रि लामाथिं थांदों।
औ - औ नोंथां।
मोजां लामाथिं बुङोब्ला जोंहा बैफोरनिफ्राय जा माखासे मोनथियै बुस्थुफोरखौ मा जोङो मोन्थिनो मोनो। हमना ला जोंहा मा ओ बहाबा थांगोन जों हमना ला। ट्रेभेलिं खालामगोन हला दावबायगोन हमना ला जों दा बेनिफ्राय हमना ला बहाबा गोजान जायगायाव थांगोन आरोना नोंथां अब्ला जोङो बै गोजान लामासिम थानो थाखाय जोङो मा मा लामा बारलांनांगोन एबा मा मा जायगा बारलांनांगोन बेफोरखौ जोङो मा इन्टारनेटनि थ्रुयै एबा इन्टारनेटनि मा बुङो बेखौ इन्टारनेटखौ नायनानै जोङो मा बै जायगासिम सहैनो हायो आरो ना नोंथां।
औ - औ नोंथां।
औ। आरो माखासे
नोंथां नोंथां अब्ला जोंनिया समा जाथ'बाय नामा दिनै उनाव सावरायनोसै नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
आंहाबो नोंसिम नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ -औ दे।